ओं
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा बेस्थ नामा?
बेस्थलाय नंथवा।
अ होनबा बेस नोंथाङा बेस्थ नङाबा जों होनबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो नामा?
ए रायलाय जागौमोन मामोनबा?
अ ओ नोंथाङाथ' थालिर बिफां होनबा मिथिखायो खोमा
ओं
जोंहादि दा जोंहा दाख्लैहाय मोनसे बिराद गिदिर बार फैदोंमोन। ओ बेहाय थालिर फिफांफोरा बायदों आरो।
बारा गोसा फैथारदोंमोन होमबा?
आ
बार‌ अखा फैदोंमोन।
औ बार अखा फैदोंमोन।
ए जोंजोंबो फैदोंमोन एसे फैनायालाय। एसे गोसोयानोमोन। जोंथिंबो एसे बायलांदो होननाय खोनादों।
बायलांदोंना नोंथां ओ
नोंसोरो बेसे गोसा फैनाय?
ओ बारनि माबाखौथ बेसेबां गोसा इखोथ मिथिथला होमबाबो बार बार माने आ बहत गोसा फैदों आरो नोंथां? नोंसोरनिथिं माबायदि जानाय?
गोसायाथ फैसाबदों एसे। ओं
ओमफाय थालिर बिफांफोरा बायलायदों नामा
बायदों दा आं एसे जोंनियावबो आं दारमाने एसे गामियाव गैयाना ओंखायनो मिथिस्लाबाखै आरो नोंसोरनिथिं बायसोदों नामा बोलाय
औ जोंथिं गोबाङानो बायनाय जादों आरो बागान खालामना दोननायफ्रा आरो बागान खालामाखैबाबो बे ओ जानो जानो थाखाय गायनाय फोराबो बायदों ओमफाय मोनसे मोनसे बाथ्रा सोंसै आं नोंथांनाव बे ओ नोंथांनि थालिराथ' जेनेबा फिथाइ थायगोन ना थायाखैमोन
जोंना एसे एसे थाइनायबो दङमोन थायैबो दङमोन आरो बिदिनो ज' थायो नालाय गुबुन बादियाव थायनायबो थैदों थाइयैबो दङमोन
अ
ओ नोंथांमोननियालाय मा एसे बुरजा मानिमोन नामा थालिर दंफांफोरालाय बागान बायदिमोन नामा
औ औ जोंहा गासै देरस'था थालिर बिफां दंमोन
ओम
जेनेबा फिसा फिसाया ओ बिनि ओ थालिरनि गुदियाव फिसा फिसा खिलिनाया बेलेग आरो ओमफ्राय गिदिर गिदिर फिथाइ थायनायफोरा देरस'था दुइस'थासो दंमोन आरो हमना ला दुइसथा देरस'थाखौननो हमबाय आङो खमावनो थेवबाबो देस थानि बारा जागोन आरो नोंथां
ए होनबा नोंसा थों थोंनो बायजोबदोंबा एसे लुकसानानो जाबाय होमबा ना ए दा मा खालामनो सानदों बेखौलाय
बेखौ नोंथां ओ फिथाइया माखासेखौ ओ जायफोरा थालिरा देरबाय बेखौ
ओं
औ माखासे खानानै दोनबाय आरो जेनेबा
ए बेफोरखौ मा बिसोरो फाननो हानाय दं जादोंमोन आरो नाला
औ बिनिनो माखासेया फाननो हानाय जादों ओमफाय ओ जेनेबा माखासे जेरा गोरलैमोन माखासे रानायमोन आरो
ए एस थान थालिर खौलाय नों दांसेयाव माबायदि से रोखोमै फानो नोंसोरलाय दांसे सिस्टाम ना डाइरेक्ट कनट्रेक्टयाव हरखायो
बागाननिबाबो एसे थालिरनि थालिरनि देरनायाव नायनानै जोङो थालिरखौ फाननो हायो आरो।
ए दांसेयाव बेसेसो लायो देरस' दुइस'
औ देरस' दुइस' थि औबा गोलाव गोलावखौ थिनस' ओमफाय आरायस' जिखुनु थालिरनिया बारा ओह थालिनि दामा फिस्क नङा आरो जेनेबा।
ओं ओं बागानावलाय मा मा थालिर दङमोन ना मोनसेयानो ल'मोन?
ओ मा ओ माखासे बिबांनि जोङो ओ सिनि सामफाखौ गायनाय जादोंमोन ओमफाय आरो थालिर हायथा दङ। ओ सिनि सामफा सिनि सामफाया खम आरो ओ जाहाजि थालेर इनिफ्रायो स्नि सामपा ओमफायो थालेद। दा मोनथाम जादनि गायदोंमोन आरो ओमफ्राय माखासेया आरो ओ मा होनोमोनलाय बै बेगर जाग्राखौ
बेगर थाग्रा औ आथिया थालिर नङाबा
अ अ नोंथां आथिया थालिरबो दंमोन आरो ओं
दा नोंसोर बायनायखौ माबाफोर खहा नागिरदों आरो नामा आंनिफ्राय?
दा बे जोङो थेवबाबो बायनायखौ ओह कम्पानिया
ओं
ओह मिथाइ बानायनो थाखाय बा कम्पानियाव लांबाय आरो इसोरो
औ बै गोरलै गोरलै फिथाइखौ?
औ गोरलै गोरलै फिथाइखौ
ए दंफांखौबो माबा खा खारि हिरि बानायजायगोन आरो नोंथांमोना फस्ला खारि होनना बुङोदि जुदि बायना थांग्रो थारबाय ओरैनो गाज स्लाय स्लाय
उम
खारैफोरनि थाखायबो बिराद मोजां आरो ना।
ओं
बिनि गुदियाबो आरो गोदान ओंखारबोलायगोन आरो जुदि माखौबा एसे गाज्रिद्राय जादोंबा गुदिखौबो इनि हारेंफोर माबा रादाफोरखौबो दिहुननानै बेखौबो खारैबानाय जायो
ओं
दंफांनिफ्राय
औ
ओरैनो बिदि खारैफोर बानायोबा आरो नोंथां मोनहा दा बायना थांबाय नालाय। बे खारिहोर बानायनो सान्दोंबाथाय बै दंफांनि फस्लाखौबो जिरनानै दोनजायो आरो जिरनानै सान्दुंआव लांना होबाथाय
औ
ओ मोजां सान्दुं दुंबाथाय सानथाम सानब्रैयावनो रानोदां खिन्थु मोजां सान्दुं नङाबा एसे गोबाव लायो। ओमफ्राय राधा रादाखौबो बुखुनानै फिसा फिसा खालामनानै सान्दुं होनो गोनां जायो आरो। बिदि खारै बानायनाया रादाया साबसिन जायो आरोना रादाया पस्टलानिसाय ओंखायनो मानसिफोरा मा खालामो फस्लाखौबो आरो आरो रोदाखौबो ज' खालामनानै मोननैखौबो सावनानै ज' खालामो आरो मिक्स खालामो होमबानिया मोजां गेजेरावनो जाबाय आरो मोननैखौबो बाहायजानाय बायदि जाबाय आरो
औ औ
नङाबा फस्ला आन्थाबा खारिया गोबाब जाया नालाय
औ होनबा औ औ नोंथां होमबा थालिरखौ अबेबा थालिरा गारजागोन नामा गारजानाय बुस्थु दं नामा थालिरा?
थालेराथ' गोबां खामानियावनो मोजां गारजानाय होनथावना गैयानो माने थालिर फस्लाखौ दा नोंथांमोना जुदि माबाबाथाय हासार बाहेरावबो बिराद मोजां जायो थालिर फस्लाखौ बबहाबा दोननानै हारसिंनो सेवजोबलाङो नालाय
औ औ
दिडिग्रि देबोल ना बेफोरो नेचारेल बुस्थु बहाबा जमा खालामना दोननानै सेवबाथाय हासारफोरनि थाखाय बिराद मोजां जायो माने थालिर फस्लाया बेयाव दै दैबो थाखायायो नालाय थाय माइफोर गायनायाव बा खोथिया खोलि फोनायफोराव बै सेवना थानाय खालि फस्लाफोरखौ होबाथाय एसे मोजां जायो आरो ना
औ
बिनि थाखायबो मजां गारथावना होनजायानो गैया माने
औ औ औ होनोमबा नोंथां थालिर बि बिफांनिफ्रायबो हासार जायो
ओं थालिर बिफांनिफोय हासार जायो
अ दे औ बेनिफ्राय नोंथां थालिरनि थालिरादि मोनसे मैखुन ओंखारो फिथाइ ओंखारबोबाथाय फिथाइजों मैखुनजों बे मैखुनखौ जों माबाफोर खामानि थाखाय बाहायनो हायो नामा
औ मैखुनखौ जों ओंख्रिबो जायो जों बथ'फोरा बांसिनानो जायो सुबुङा बांसिन सुबुङानो जायो बै म खुना जोबोद मोजां माने मानसिफोरा बुङो दे बेखौ जाबा थैनि थाखाय मोजां जायो होननानै मानसिनि मानसि देहानि थाखाय बिराद मोजां होननानै बुङो आरो
औ
बेखौ मैगं जानायाव मानसिफोरा एसे आलुजों बा नाजों बिदि संना जायो आरो एसे दै थि होनानै दै सेब सेब होनानै बानायना जायो आरो नाजों एसे गोथावसिन जायो होनोमबा
औ बेनिफ्राय नोंथां जोंहा थालिर बिफां बिफांखौथ' मिथिखायो ना अह थालिर बिफांखौथ' बुंबायानो थाखाबाय नङा होनबा नोंथां ओमफ्राय जोंहा बिफांखौ माबा मोन- मोनसे खामानियावनो बाहायबावा जोङो जेनेबा जानाय थालिरनि बिबारखौथ' जाबाय जेनेबा
औ
थालिर मैखुन खुन बेखौथ' थालिरखौ मैखुनसो होनो नङा होनोमबा
आं मैखुन होनो
मैखुनखौथ' होनबाय ओमफफ्राय थालिरनि बाहागो बिफांफोरखौ मानसिया जाबावनो हायो नामा ओरैनो आरो जेनेबा ओंख्रि बा माबा मोनसे खालामनानै जानो हाबावगोन नामा नोंथां
थालिरनि माबाखौ फस्लाखौ होनदों नोङो
औ औ
औ थालिर फस्लाखौ औ थालिर फस्लाखौबो जायो मानसिफोरा जोंनि हारिफोराव थालिर पस्ला बाथ्राखौ एसे गोरलै खोनाया आरो एसे गिदिरद्राय खोनाया बिदिखौ थारमाने थालिर फस्लाखौ बै सिङाव थानाय थालिर फस्लाया थारमाने गुरै जानो थायो माने थलिर फस्ला खौ बिगुरखौ बोखार बोखार बोखार बैसिंनि फिसाखौ एसे गुरैखौ जोङो एसे फिसा फिसा हानानै गोलाव गोलाव आसि थाइसे आसि थायसे बायदि खालामनानै हानानै ओंख्रियाव होनाय जायो आरो ओंख्रियाव सोरबा बेदरजोंबो सङो बेदरजोंबो सं संनानै बिदि जाजायो आरो भाजा बायदि खालामनानै
औ
ओंखायनोथ' बुंदों थालदिर दंफाङा जेरावबो खामानि होजायो आरो हासाराव नङा जानायाव नङा था बिथायखौबो होजायो बिलाइखौबोथ' जों बुहुथ खामानियावनो बाहायो थालिर बिलाइखौ बुं थालिर बिलाइ ओं आगोल आदै आदै मुवा जोंखौ जेथिया फरायदोंमोन बेखौथ' थालिर बिजाब जेथिया बे बैफोराव लिरनायनि सिगां जोंखौथ' बेयावसो लिरनो होयोमोन स्कुलफोराव
अ अ आस्सा नोंथां बिदिमोन नामा थालिर बिलाइयावबो होनबा लिरनो मोनदों आरो ना।
ओं लिरनो मोनदों बै माबाफोरखौलै से नै थाम ब्रैफोरखौ क ख गारां अ गारां आ खौ बेयाव लिरना लानो थांनो होयोमोन आरो सामार भेकेसनफोराव जोंखौ दसथा लिना लाना फै बिसथा लिरना लाना फै बिदि खालामोमोन आरो
थालिर बिलाइयाव
औ थालिर बिलाइआव
अ
इदि
थालिराबो होनबा लिरजा लायो। ना
औ बिदिखौनो होननांगोन दा थालिर लिरजालायो बेयाव लिरनांगौबा थारमाने गोथां गोथां इदि लिरबाथाय एसे जिलाङो आरो इसे अरफोराव हांनानै लाबाथाय लिरजायो आरो मोजांनो गुरै जारला बाथाय
औ
बिदि हांनानै लिरबाथाय ओमबानिया लिरनो हानाय जायो मोजाङै जेबो जिलाङा आरो ओमबानिया
औ
उम खमल बायदि हरोमोन आरो बिदि आगोलाव नोंसोर मा बिदि खालामफेरनो मोना खोमोन नामा आगोलाव ए मोनाखै नोंसोरो ए
जोंथ' होनबा नोंथांनिफ्रायबोथ' मिथिनायानो जाबायना
ओं
होमबा आंबो एसे ओ मिथिनायखौ बुंबाय होमबा सानैनि गेजेरावथ' सावरायलायबायानो
ओं ओं
थालिरनि बिफाङा जेनेबा थालिरनि बिफांनि फाय लानानै बिबारसिम बा बिलाइ बेसेबां थालिरनि बाहागोआथ' मोनसेबो औ गासिबो ना नोंथां बिदि ओ थालिरनि बाहागोआथ' मोनसेबो गारजाया नङा होनबा नोंथां?
गारजायैखौनो होनजायो औ
औ जेरैहाय बिलाइ अ बिलाइयावबोथ' ओंखामबो जायोमोन नङा होनबा
ओं ओं बिलाइयाव ओंखामबो जायो
थालिरनि आरो सानिखौ जिरनानै बिनिखौथ' ओंख्रिबो जाबावोमोन नङा होनबा गोरलैखौ थालिर बिफांनि गोरलैनिखौ
ओं
थालिरखौथ' मैखुन खौबो जाबावो थालिरनि बिबार जेनेबा बि बिबार थालिरखौथ' मैखुनना नो होनो न नङा होनबा
औ मैखुनखौ मोनो
आरो फिथाइ मोननायखौबोथ जोङो जायो आरो।
मोजां फुजाफोरावबो होयो जोबोद मोजां आरो फि फिथाइ फोरावबो आरो बुंनो थाङोब्ला मोन एसे जों फेक्टरिफोरावबो बहुतआनो बाहायो थालिर बंफांखौ दानिया दिरुं बोहोर बानाय नायावबो
अ दुरुंबो बानायोना
ओं थालि बै आं बुंनाया फस्लाखौ खननाया बे फस्लाखौ दि दो। दिरुंबो बानायनो हायो आरो। बानायबोला फेक्टरिफोराव बाहायनाय फ्राव बेैफोरखौबो बाहायो आरो।
औ होनबा नोंथां
औ
औ जों सानैनि सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोनसै नामा?
बे दोनजायो औ दे होनबालाय।